हेलव?
औ आब' खोनादों ना? औ अब्ला आब'आथ' ओरैनो दङ?
औ नोंथां आं ओरैनो दङ।
औ। आब'खौ माने आङो जुदि आब'हा सम दङब्ला माने एसे दावबायनायनि सायाव एसे रायलायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ रायलायनो हागोन दे।
औ औ। दावबायनाय बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ नोंथां माने जेरै ओ जोङो दावबायनाया जोबोर मोजां जोंनि जोंनि बा जों सुबुं माहारिनि थाखाय मानो होनोब्ला जोङो ओ गावनि न'आवनो जिरायना थाना बा गावनि न'आवनो हाबसोनानै थाना गावखौल' सिनायना बेबायदि माने मुखुब जानानै थायोब्ला मोजां जाया आरो। जुदि जुदि एसे बायजोआव बा एसे ओ बायहेरायाव ओंखारनानै दावबायनो थाङोब्ला बा बेरायनो थाङोब्ला ओ एसे गोजान नङाब्लाबो जा नोंथांनि बाजेटनि एबा नोंथांनि साखाथिफोरावनो ओनसोलफोरावनो थांनानै दावबाय हैैयोब्ला जोबोर माने गोसोखौ एसेब्लाबो स्रां मोनो आरो।
उम नंगौ नंगौ।
औ बेनिखायनो माने दावबायनानै नांगौ। बेबादिनो जोङो दावबायनायनि गोबां जोङो बाथ्रा मिथिनो हायो जेरै ओ दावबायनाय बुङोब्ला जोङो ओ बेबादिनो दावबायनो थांनो नांगौ आरो गुबुन गुबुननि दावबायनो थांब्लासो अब्लासो जोङो गुबुननि हारिमु बा बिथांमोननि जा गुबुन हारिनि बा सुबुंफोरनि बै नोंथाङा जा ओनसोलाव दावबायनो थांदों बै माने ओनसोलनि सुबुंफोरनि जानाय लोंनाय हारिमु बेबादिनो सनाय आरो गाननाय जोमनाय खोथा बाथ्रा माबाफोर जुदि फोथायनाय दङ बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो ओ गावखौल' मिथिनानै बा न'आव हाबसोननानै थायालासे बायजोआव ओंखारनो नांगौ आरो दावबायनो
नंगौ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो ओ दावबायनाय बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमफोर मोनो जेरै ओ जारिमिनारि दावबायनाय बा समाजारि दावबायनाय बा ओ सोलोंथायारि दावबायनाय
नंगौ नोंथां
बेबादिनो जोङो गोबां मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
जोङो ओ सोलोंथायारि दावबायनाय बुङोब्ला नोंथां जोङो मोनसे फरायसालि बा जा सोलोंथायारि ओ इउ इनस्टिटिउसन बेनिफ्राय जोङो ओ दावबायनो थाङो आरो बा जोंनि जा मेटार बा जोंनि फोरोंगिरिफोर बिथांमोना जोंखौ लाङोओ जोंखौबा दा सोलोंसाफोर फरायसा फरायसा फरासा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ रां लाङो बेनि नाव लांनानै जा माने ओ बेबायादि मिउजियाम बा गुबुन गुबुन जुदि मुंदांखा गोदोनि नेरसोनफोर बेफोरखौ माने दिन्थियो आरो औ बेफोरखौ दिन्थिनानै गोबां माने फरायसाफोरा गोबां सोलो गियान आरजिनो हायो आरो सोलोंथाइ आरजिनो हायो आरो बि बिथांमोना बेबायदिनो
आरो जोङो जारिमिनारि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जारिमिनारि दावबायनाय बुङोब्ला जोङो मोनसे जायगायाव थांनानै दावबायनो थांनानै बेयाव गोदोनि जा जोंनि ओ लंथाइ फोर बा गोदोनि बा नेरसोन मुसुखाफोर बेफोरखौ मोननो हायोबा बेफोरनि बागै बै माने थागिबि बै ओनसोलनि थागिबिफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
गोदो जा जाबोदोंमोन बा बा जारिमिननि बाथ्राफोरखौ बेफोर नेरसोनथिनिफ्राय मोनथिनो हायो आरो जों।
औ नंगौ नोंथां।
जारिमिनारि दावबायनायनिफ्राय आरो ओ ओ बे दावबायनायनिफ्राय ओ समाजारि दावबायनायनिफ्राय ओ जोङो मिन्थिनो हायो जे समाजनि बा जोंनि ओ समाजनि सुबुंफोरनो जों गियानबो मोननो हायो आरो ओ माने आरजिहोनो हायो ओ मा अब्ला जोङो जोङो गोबां दावबायनाय बिजाब मोननो थाङो नङा होनबा नोंथां।
औ औ औ।
बेफोर माने दावबायनाय बिजाब निफ्राय जोङो गोबां माने गियान आरजिनो हायो आरो समाजनो माखासे फोरोंथायाइबो होनो हायो आरो। जेरैबायदि ओ माखासे थियि बाथ्राफोरखौ मिथिहोनाय बा गोदो जा बादि खालामदोंमोन जुदि बियो गाज्रि खालामदोंमोन बेफोरखौ जोङो फोसाबनो थाखाय ओ रेडि जानो हायो। बा जुदि मोजां जादोंब्ला बेफोर गोबां सोलोंनो हायोमोन आरो जोङो।
नंगौ नोंथां औ।
औ बेबादिनो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा? ओ दावबायनायनि सोमोन्दै
औ नंगौ नोंथां दावबायनाया मोनसे ओं बुंनो हागोन आरो जोङो दावबायनायखौबो मोनसे। औ। दावबाय जोङो दावबायोब्ला जोङो बुहुद बुस्थु रोङो। जे जिनिसखौ जोङो न'आव थानानै रोङा बेफोर जिनिसखौ जोङो दावबायोबा मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ जोङो न'आव थाबाय थायोबा जोङो बाहेरानि माखासे मिथिनो गोनां जिनिसफोरखौ जों मिथिनो मोना। रोंनो गोनां जिनिसफोरखौ जोङो रोङा। बिनि थाखायनो दावबायनाय गैया मोनसे जोंनि ओ लाइफआव मोनसे गोनां। मोनसे माबा बुंनो हागोन आरो। दावबायनायखौ औ औ। जोङो समाजाव थांनानै थानो थाखाय समाजनि सुबुंफोरजों जोङो नि माबानानै थानोबा जोङो दावबाय दावबायनायानो गोनां। बुंजायो आरो मानो होमबा जोङो दावबायबासो ओ ब जेरै सुबुंफोरा मा रोखोमनि बिसोरनि रेन सेन थानाय नियम खान्थि बे बेखौ जोङो मिथिबासो जोङो मिलायनानै थानो हायो नङा होमबा? औ बिसिनि फारसे मिथियोबासो औ बिनि थाखायनो जोङो
दावबायनाय आयदाया आथिखालाव जोबोद जोबोर नङाब्लाबो माने बांसिनै गोनांथार होननानैनो जाबोबाय आरो नों
नंगौ नंगौ औ औ
औ माने गोबां दावबायनायनि जोङो गोबां गियान आर जिनो हायो बेबायदििनो औ गोबां खोथाफोरखौ मिथिनो हायो
औ
बेबादिनो गोसोफोरखौबो स्रां खालामो आरो माने दायो जोंनि सुबुंनि जिउआव माने मोनसे इनजयमेन्ट जानानै फैबाय आरो बे दावबायनाया
आगोलावथ' बिदि दोननाय नुनो मोनलामोन दा ओ फेमिलिफोरखौ लानानै न'खरनि सुबुंफोरजों जोङो बांसिन दावबायनायखौ नु नुनो मोनबाय नङाबा
नंगौ नोंथां औ बेबाददि फेमिलि ट्रिप एबा दावबायनाय बुङो नालाय औ नोंथां खोनादों ना
उ
औ खोनादों नोंथां। हेल'
औ औ खोनादों हेल'।
हेल' औ खोनादों ना?
औ खोनागोन नामा नोंथाङा? औ खोनादों।
औ दा-दायो खोनादों नोंथां।
हो
हेल'
खोना-खोनादों।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
हेल' औ औ औ।
हेल'
औ खोराबाय।
औ आङो नोंथांनिखौ खोनागासिनो।
औ हेल'
औ नोंथाङा खोनादों नंनिखौ?
औ खोनादोंथ' आं नोंनिखौ खोनागासिनो दं।
औ आंबो खोनादों माने। औ दायो दायो खोनादों।
नेटवार्कनि इसु जादों नामा।
औ नंगौ नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम होगासिनो।
औ औ औ।
औ बेबादिनो माने जोङो दावबायनायखौ गोनांथार होननानै साननो हायो आरोना नोंथां।
औ नांगौ नोथा।
औ आरो नोंथाङा जा बुंबाय फेमिलि दावबायनाय नंगौ ओ गोबां माने फेमिलिबो हाङो आरो फेमिलि आरो लोगोफोरजों हाङो आरो बे औ बेबाददिनो ओ थाङो आरो बयबो। फेमिलि ट्रिपा माने मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां। मानोना औ मानोना जोङो बेयाव गावनि बिमा बिफाखौ लानानै बा गावनि गथ' गथाय जयै थांनानै माने रंजाहैनो हायो बा जा जोंनि ओ भिउ मोजां भिउखौ लानो हायो आरो।
लानो हायो औ नोंगौ मोनसे मोजां सम जों माबा खालामनो हायो।
औ नंगौ नोंथां। आरो जोंनि लोगोफोरजों थांनायावबो जोबोर मोजां।
औ।
औ मानो होनोब्ला बेफोर लोगोफोरजों थांनानै दावबायनो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनानै माने गोबां ओ आरो आथिखालावथ' माने बेफोर ओ इन्सटाग्राम फेसबुक बेफोराव फट' आपलड होना दोननो हायो नङा होनबा नोंथां?
होम नंगौ औ नंगौ नोंथां।
औ बेफुरा माने जोंनि गोसोखांथि एबा मेमरि जानानै थायो आरो माने जोङो दा जुग बेयो सेंग्रा सिख्ला बैसो समाव जोङो बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायाव लोगो फोरजों ज' दावबायलान-दावबायलायनो थांनानै आरो ग एबा जा फट' लानानै बेफोरखौ बेफोरबायदि प्लेटफर्म बा औ बेफोरबायदि एपफोराव आपलड होना दोननानै बे ‌ गौ जोङो जोंनि माने औ जोंनि बुरै काल एबा जोङो जुदि जोंनि बैसो जानाय समाव नायनानै जोङो माने ओ खुसि जानो हायो बा रंजानाय मोनगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखायनो दावबायनाया जोबोर मोजां -
ओं नंगौ नोंथां।
ओ अब्ला दिनै औ नोंथां नंगौ। औ अब्ला जागोन दे जागोना नोंथां।
औ औ दे
ओ जाबाय दां